नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अब्ला गोजोन फुंबिलियाव गोजोन हामलायनाय नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ आं नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आंबो गिबियावनो जासिहरग्रोबाय।
नोंथाङा आंनो नोंथाङाव कल खालामनायनि जाहोनखौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ दिनै नोंथांनिसिम आंनि कल खामनायनि जाहोनानो जादों दिनै जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकनो जाहैबाय हाथाय बाजार। अब्ला हाथाय बाजारनि सोमोन्दै सावरायनायाव नोंथांनिसिम जेबो हेंथा गैयाना नोंथां।
ओहो गैया नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
अब्ला आङो हाथाय बाजारनि सोमोन्दैखौ सावरायनोसै
औ
हाथाय बाजार होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो हाथाय बाजारा मा हाथाय बाजारा बेबायदि मोनसे ओ जेराव जोङो जोंनि नांगौ मुवा गा सै बेसादफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंनि जानायनिफ्राय लानानै जोंनि गाननाय जोमनाय गासै नांगौ मुवाफोरखौनो जोङो हाथाय बाजाराव मोनो। ओ गोदोनि समाव जेब्ला बिदि टाउन सहरफोर गैयामोन दानि जुगावसो बेफोर टाउन सहरफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिदि गोबां बिदि नोगोरफोरखौ जोङो मोननो हायो। नाथाय गोदोनि समाव बेबायदि टाउन सहरफोरखौ जोङो मोननो हायामोन। नाथाय दानि जुगावसो जोङो बेफोरबायदि टाउन सहरफोरखौ मोनो। नाथाय जोङो गोदोनि समाव बिदि गासै नांगौ जानाय आगजु जिराद बेसाद जों गासैखौबो जेब्ला जोङो गावनो बायनो थाखाय थाङो गावनो नांगौखौ जोङो लायनो थाङो अब्ला जोङो हाथायावसो थांनाङोमोन। जेरै जों हाथायाव थाङोब्ला जेरै मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बायनो थाङोब्ला हाथाय बाजारफोराव जोङो मोननो हाजोबोमोन जेरै जोङो मैगं थाइगंखौ नायनो थाङोब्ला जेरै लाइ लाफाफोर बिदि न'फोरनिफ्राय फानहैनाय बेबायदि मैगं फोरखौबो जों मोननो हायो जेरै ओ बिदिनो आलु फान्थाव बिदि पथलफोर बिदि नांगौ गासै मुवाफोरखौनो जोङो मैगं थाइगंफोरखौ खौबो जोङो बाजाराव मोननो हायो हाथाय बाजाराव बेबायदि मोननै रोखोमा सोलियो जेराव फाननाय आरो बायनाया सोलियो
औ
जेराव फानग्राया गावनि न'आवनो बिदि आबाद खालामनाय जेरै आलुफोरखौबो न'फोरावनो गायो आरो बिदिनो फान्थावफोरखौबो जोङो न'आवनो गायो थाइबें फोर गोथां जाग्रा बिदि मैगंफोरखौबो जोङो न'आवनो गायो आरो बिदि लाइ लाफा बेफोरखौबो जों बर' आइजोफोराबो न'आवनो गायो आरो बेफोर गासै गायनाय मैगंफोरखौ जोङो बिदि हाथायफोरावबो फानहैनो हायो आरो गावनि जिउनि थांना थानायनि मोनसे राहा लामायै बेखौ जोङो रांबो खामायनो हायो आरो गावनि थांना थानायनि लामायाबो बेफोरबायदि फाननानै मोजां बिदि रांफोरखौबो जोङो खामायनो हायो आरो जोङो बायग्राफोरथिं नायनो थाङोब्ला जोङो बायग्राया जोंनि बिदि नांगौ जानाय गासै मुवा मैगं थाइगंफोरखौ बायनो थाखाय जि मानसिफोरा बिदि हाथाय बाजाराव बि न'निफ्राय गायनाय बिदि मैगं थाइगंफोरखौ फानहैयो अब्ला जोङो बेसोरनिफ्रायनो गासै नांगौ जानाय मैगं आलु फान्थाव बिदि पथल बिदि गासै भिन्दिफोर कबिफोर बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो न'आव आरो जोङो बेफोरखौ सङो जायो गावनि जाहाथे मोजां बिदि रावबो थ' जोंनि दानि जुगनि मानसिफोर एबा गोदोनिफ्रायबो जों नायनो थाङोब्ला जों नुनो मोनो रावबो ओंखाम गोजायै बिदि ओंखामखौ जोङो जानो हाया बेजों लोगोसेनो जोंनो मैगं थाइगंखौबो नांगौ जायो अब्लासो जोङो बिदि जानायावबो जोङो मोजां सक्तिखौबो जोङो मोननो हायो आरो जोंं ओंखामफोरखौबो जोङो खहाबो आरो जोङो बेलेग गुबुन फारसेजों जोङो नायनो थांबावोब्ला जोङो नुनो मोनो बिदि गाननाय जोमनाय फोथोंनानै थाङोब्ला जों नुनो मोनो बिदि गोबां मानसियानो दानि जुग गाव बिदि टाउन सहरफोराव गावनि गाननाय जोमनाय नांगौफोरखौ बिदि दख'नाफोरखौ बिदि ब्लाउसफोरखौ बिदि गासै जिनिस गाननायखौनो जोङो टाउन सहरफोराव बिदि बायहैनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समाव बि टाउन सहर गैयि सम समाव जोङो हाथाय बाजारावनो गावनि नांगौ गाननाय खसाब बे दख'नाफोर फालिफोर गासै बिदि गाननायफोरखौनो जोङो हाथाय बाजारावसो जोङो मोनोमोन बेनिखायनो जों जेब्लायबो बे हाथाय बाजारखौ जों फोजोबनो नाङा मानोना गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय बे हाथाय बाजारा आरो बे हाथाय बाजाराव बिदि थांलाय फैलाया सोलिबाय थायो दाहालागि दासिमबो। गोदोनि समाव हाथाय बाजार थांनाय समाव जोङो आइथिंफोरजोंनो जों थांनो हायोमोन मानोना बिदि हाथाय बाजारा गामिफोर गामि खाथि खालायावनो जायो आरो बिदि गामि खाथियावनो बिदि फिसा बाजार बिदि सेन्टारफोर बायदि जायो बेखौबो जों हाथाय बाजार होननो बुंनो हायो बेफोरावनो जोङो थाबायनानैब्लाबो गारि मथर गैयाब्लाबो जोङो थाबायनानै जोङो थांनानै बिदि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोङो लाबोनो हायो नाथाय जोङो टाउन सहराव थांनो थाखाय बिदि गारि मथरनि गोनांथि दङ मानोना टाउन सहरा बिदि खाथि खालायाव जाया बिदि गोबां बिदि गोजान गोजानावसो टाउन सहरफोरखौ जोङो मोननो हायो बेखायनो जोंनो गारि मथरनि गोनांथि जायो नाथाय जोङो गोदोनि समाव बिदि गारि मथरनि आंखालाव जोङो बिदि टाउन सहर बिदि थाब्लाबो जोङो बिदि थांलाय फैलायखौ एसेबां जोङो खालामनो हायामोन आरो जोङो फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो हाथाय बाजारावनो मोनो बिदि फिथाइ सामथायफोरखौ जोङो जि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो बाजाराव मोनो बेखौ ज जोङो नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जेरै आपेल बिदि आफेल आंगुर आरो थालिरफोर बेफोर जानाय मुवा बिदि रैमालिफोरखौबो जोङो फिथाइ सामथायफोर गासैखौनो जोङो बिदि हाथाय बाजारावबो जोङो फाननायखौ जोङो नुनो मोनो मोनो आरो जोङो बेफोरनिफ्रायनो बायनानै जोङो न'आव लाबोयो आरो मोजां भिटामिनखौ मोननो थाखाय जोङो मोजां देहा गोगोमखौ मोननो थाखाय जोङो। बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखोबो जायो जोङो हाथाय बाजारफोरखौ मानो थाखाय एसेब्लां एसेबां बाहायो एबा जायो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनो। जेराव हाथाय बाजारनि बेसेन गासै फाननाय। मुवाफोरनि बेसेना एसे खम जायो। आरो टाउन सहरनि गासै मुवा बेसादफोरनि फाननायफोरा एसे गोबां जायो एसे बारा जायो बेखायनो जोङो हाथाय बाजाराव गासै मुवाफोरखोनो न'निफ्राय लांनाय एबा सानसेयावनो खाब्रबनानै फुंफोराव बिदिनो खाब्रबनानै एबा बुरब्रबनानै लांनाय बिदि मैगं-थाइगंफोरखोबो जोङो मोननो हायो हाथाय बाजाराव सानसेयावनो। नाथाय जों टाउन सहरफोराव थांनानै नायोब्ला गोबां बिदि फिथाइ-सामथायखौनो जा बिदि मैगं थाइगं। बेखौनो जा जोङो सानसेयावनो लाबोनाय बिदि फिथाइ-सामथाय मैगं थाइगंखौ जोङो मोननो हाया। मानोना बेफोराव गोबां बिदि गोजान गोजाननिफ्राय जोङो लाबोनायखो जोङो नुनो मोनो हाथ बिदि टाउन सहराव बिदि मैगंफोराबो बिदि रानद्रबनाय एबा एसे लरहायद्रबनाय बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जोङो बिदि टाउन सहर फोराव मोननो हायो आरो टाउन सहरनि मैगं-थाइगं। बिदि गाननाय-जोमनाय जानाय लोंनायनि बेसेनफोरा एसे गोबां जायो नाथाय हाथाय-बाजाराव बेनिख्रुइ एसे खम बिबाङाव जोङो मोननो हायो मानोना बेयाव फाननाय बायनायफोरा गोबां जायो ओ बिदिनो आङो नोंथांनिसिम बेसांखिनिखौ फोरमायनो हायो नोंथाङा। बिदिनो हाथाय बाजारनि फारसे माबाफोर खोथाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां।
औ औ थारैनो नोंथां ओ हाथाय बाजार बुङोब्लाथ' नोंथाङा ओ जा गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय ओ बेफोरो गासिबो सैथो नङा होमब्ला नोंथां। ओ दानि सोलिबाय थानाय ओ दा जा सोलिबाय थादों नों नोंथाङा बेफोरखौनो आंनो फोरमायलांजोबबाय ओ
दा आङो आंबो फंनैसो बाथ्रा बुङो। सानदों ओ आंबो बुंनोसै जे हाथाय-बाजार ओ हाथाय बाजार हाथाय बाजारखौ जोंनो नांथारगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ नांगौ जानाय बेसाद मुवा बेसाद सि जोम जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै ओ मोदोमाव लानाय थाव बा जोङो। सि सुनो साबोन नांगौ बेफोरखौबो जानाय-लोंनायनि थाखाय थोरसि। खुरै बेफोरबायदि गोबां मुवा-बेसादफोरखौ जोङो बाजारफोरनिफ्रायसो मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ।
औ ओ दाथ' जोङो ओ। जोंनि थांना थानाय जिउ राहायानो बाजार। बाजार नङाब्ला जाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो गाननाय- जोमनायखौबो दानि जुगाव। गोदोनि बायसा दानानैनो गानला नङा होमब्ला? बेनि थाखायनो जोङो गासैबो मुवा-बेसादफोरखौनो। ओ जानायनिफ्राय लानानै गाननाय-जोमनायसिम सब गासैबो। जोङो बाजारनिफ्रायसो मोननो हायो बेनिखायनो जोङो बाजारखौ नांथारग। आरो बेफोरबायदि। मुवा-बेसादनि अनगायैबो जे जोङो दा जोङो जिउखौ। जेरै जिउ खांलांगासिनो बेफोरबायदिया ओ। जोंना मा होननानै बुङो बेखौ ओ। जे जोङो लेखा फरायदोंब्लाबो गासैबो सुबुंफोरानो। साख्रि मोनाखै नङा होनब्ला नोंथां? जोङो लेखाफोरखौ फरायदों ओरैनो। बेकारै गोलैसोनानै थादों बा जोङो साख्रि मोनाखैब्लाबो। ओरैनो न'आवनो जिरायना थानांगौ बियो बाथ्रा नङा आरोना नोंथां। जोङो हाथाय-बाजाराव थांनानै। जे जोङो जोंहा गोदोनिस्राय रांखान्थि बिथिङाव जौगासिनबाय नालाय ओ। जोङो ओ गावनो। मोनसे बिजनेस फिसानिफ्राय लानानै बा नोङो थाइसेनिफ्राय लानानै। बा। थाइनैनिफ्राय लानानै बेफोरबायदिनो जोङो ओ। गोदोरसिमहालागि थांनो हायो नङा होनबा? नोंथां जे दि जोङो लेखा फरायनानै जों ओरैनो बेखार थादोंब्लाबो जोङो। हाथाय-बाजाराव थांना फालांगि खालामहैयोब्ला। जोंना न'खराव जानाय खरसाया फैगोन बा गावनि- गावखौनो। गावनि उदैखौ गाव सुफुंनो थाखाय जो गावनो कस्त' खालामनानै। बेफोरबायदिनो जाफुंसारनो हागोन रांखान्थियाव जौगानो हागोन। बेफोरबायदिनो जे नोङो सासे सुबुङा। मैगं न'आव एसे गायनानै बेखौ फाननो लाङोब्ला बा एसे। फालांगिफोरनिफ्राय बायदेरनानै लायोब्ला जोङो बेखौहाय। जे ज'नानै खुस्रा फानोब्ला। बेफोरबायदिनो जोङो सानसेयाव ओ। बाजौसो रां मोनोब्लाबो जे फाननानै। ओम जोङो। बायनायनि दामनिख्रुइ एसे बारा मोन लाब जानानै फाननानै एसे बुरजा मोनोब्ला जों। बेखौनो सानसेनि हाजिरा महरै लानो हायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो। दा जेरैबायदि हाथाय-बाजारफोर दङ' बेफोरबायदि गोदोनि। समाव गैयामोन। जे जोङो गोदोनि समाव सोलाय-सोल' खान्थिजों बाहायनाय जायोमोन गोदोनि समाव बेफोर। बायदि रां खावरिबो गैयामोन नालाय जे नोङो जा मै। मैगं-थाइगं गायदों बेखौ लांनानै नोङो बाजाराव ओ। जे सोरनोबा माबा मोनसे। मुवाफोर नांगौ जायोब्ला नोंङो बेखौ होनानै बे। नोंनो जा नांगौ मुवा बेखौ लानानै फैनाय जायोमोन आरोना नोंथां ओ गो दोनि। हाथाय-बाजार आरो दानि हाथाय-बाजाराव जोबोरैनो फाराग दङ' जे। नोंनाव। माइरं दङब्ला जे नोंनो ओ ओंख्रि संनो थाखाय ओ। थाव गुबैफोर नांगौ जादोंबा आ बे माइरंखौ होनानै बे बेखौ लाबगोन नङाब्ला नोंनो माबाफोर हाइजें बा हालदैफोरखौ नांगौ जादोंबा नोंनाव मैगं थाइगं दोङोब्ला। बे मैगं थाइगंखौ होनानै नोंङो लाबोनांगोन बेफोरबायदिसोमोन आरोना नोंथां गोदोनि। हाथाय बाजार आरो दायोथ' जोंङो दा गामि ओनसोलाव थानायखौ। फालांगिफोरा बायख'ना लांनानै नोगोराव ओ। गोबां राङाव फानहैदों ओ गोबां रां खामायनो हादों बेफोरबायदिनो दा जोंनि गोदान मुगायाव रांखान्थिारि बिथिङाव जौगाबाय नालाय सुबुंफोरा गोबाङैनो बेफोरबायाददि गावनो गाव आइजोफोराबो बा हौवाफोराबो बिजनेस मावनानै रांखौ खामायना लानो हादों गावनि जिउ खांलांनायाव गावनि न'खर संखारखौ जालांनो थाखाय बे बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै गोबां रां आरजिनाय बेखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां।
दा हाथाय बाजारा जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मानो गोनांथार होननानै बुङोब्ला जोंनो जानाय लानानै ओ बे जोंनि गाननाय जोमनाय